औ नोंथां खोनाबाय।
औ नोंथाङा खोनादोंना? बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। औ नोंथाङा सम दङ ना?
थां
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ बै ओ जायखिजाया दैज्लां दैज्लां बोथोर बा बेबायदिनो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालाम लामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला आङो गिबियाव दैज्लां बो थोरनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै ना।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोरावहाय मैगं थाइगंबो मावनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा माइ आबादफोर बो मावनाय जायो आरो ना।
औ नोंथां।
बियाव ओम खिजाया माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो खोथियाखौ फोग्रोनना लानाय जायो आरोना।
औ।
ओ जेब्ला जोंहा खोथिया होगोन अब्ला बिनि सिगगांहाय जोंहा माइज्लि बा बेबायदिनो बिदान बेफोरखौ जोङो बुथुमग्रोना लाग्रोनांगौ जायो आरोना। अ बेखौ बुथुम खांना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बे बिदान बा माइग्लिखौ माइज्लिखौ जोङो ओ फाथोनि बस्था बेफोराव सोनानै जोङो बेखौ हरसेबा हरैनि थाखाय जोङो फुख्रि बा बेफोरबायदि ओ दैमाफोराव जोङो ओ दै फख्रि फोराव जोङो बेफोरबादिखौ ओ सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना।
औ
जेब्ला बेखौ जोङो सोमखांनानै दोनो अब्ला जोङो बेखौ ओ हरसेबा हरनै जाखांनायनि उनाव जोङो बोखांनानै बेखौ ओ बेबा
बादिनो
ओ लांदां जायगा बे लांदां जायगाफोराव जों फेनस्रा नानै बेयाव थास' थास' बिलाइ बा बेबनि ओ थालिर बिलाइफोरखौ जोङो खोबनानै दोननो जो दोननाय जायो आरोना।
औ
जेब्ला बेयो फेंखा बा ओंखा जा बेखौ बेरहोनो थाखाय बे बायदि जों खावनानै दोननांगौ जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो आथिखालावथ' जोङो बेखौ ओ जेरावहाय फोयै गोन बेखौ माने जों बांसिन ट्रेक्टरजोंनो माने एवनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ जोंहा गोदो गोदायथ' माने जोङो मो सौ हालि बा साफ्रोमबो आबादारिफोरनाव मोसौ हालि थायोमोन आरो। आथिलाव जों बेबादि मोसौ हारिखौ नुनो मोनलिया बा जोङो बेफोरबादि ओ मोसौखौ ओ मानसिफोरा मोसौजों आलेवलिया बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो आरो। ओ बहाबा जोङो दैनि गोनांथि बा दैनि बेफोरबायदि दै नांगौ जाब्लाबो जोङो माने ओ दैफोरखौ जोङो मेसिनफोरजों दैखर बा फुख्रिफोरनिफ्राय सारनो हायो आरोना।
औ
औ औ बेबादिनो जोङो जेब्ला खोथियाखौ ओ बेखौ मोनसे आइजें बा बेफोरबायदि मोनसे ओ खादाफोराव लानानै जोङो बेखौ फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो ना। जोङो बेबादिनो खोथियाखौ फोनाय जायो। खोथियाखौ फोखांनानै जोङो जेन बेखौ मोसौ बा बोरमा फोरा जाया बिनि थाखाय जोङो बे
खोनानो मोनासैलै नोंथां नोंनिखौ
नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै आङो।
खोनायाखै नामा?
खोनाबायना नोंथां?
अ खोनादों खोनादों दा खोनादों। औ मानो बुंदों जे ओ खोथिया खो फोखांनानै जों माने खोथियाखौ माने दैनि गोनांथि जाबाबो अबावबा जों एम्फौआरि एमफौ जायो बेनि थाखायबो जों मुलि आरि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ
अ ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे खोथियाया जौवो अ ब्ला जोङो बेखौ ओ गोदोथ' जोंहा गोदो-गोदाय माने सावरि बादालि बांसिन जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना।
औ
जोंहा बा आथिखालाव जोङो बांसिन बेबादिखौ नुनो मोना। जोंहा रांनि हेफाजाबै माने गोबां हाजिरा बा बे बेफोरबायदि माइ गाग्रा रुवानिफोरखौ लानाय जायो आरो ना।
औ
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला खोथियाखौ फुना लायो अब्ला जोङो बै मोनसे ओ जायगायाव गाय- गायहैनो थाखाय जोङो बा जोंनिखौ बांसिनै दैया गोथौ गोथौ बेनि थाखाय जोङो मानोे गिबियाव जोङो माइखौ जावायग्रोना लायो आरोना। बेनि उनाव नैथि खेबावसो बेखौ फुनानै गायनाय जायो। बेबादिनो जोङो माने ओ ट्रेक्टरजों ओ एवनाय जायो हाखौ। जेब्ला हाब्रु जाहोनानै जों बेखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो। जों बेखौ हाजों लोगोसे अबेबा गेस जों अबबा गुबुन बेफोरबायदि गायनाय जायो बेजोंनो जों बेफोरबायदि गायखांनायनि उनाव जोङोबा हाल दांख्रा बेफोरबायदि जायो आरोना ओ आथिखालाव थ' माइ गायनायाबो गोबां मेसिन ओंखारबाय जों मेसिननि जोहैबो खायफा खायफा माइ गायनायखौ नुनो मोनसै आरोना आरो जो गोबां जोङो हा बुजाबा गोबां हाबाबो जों माने खम समनि गेजेरावन जों गोबां रुवानिफोर लानानै बाय थबनो हालदांख्रा जायोबा मायखौ ग-गायज जोबनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आथिखालाव। औ बेजों लोगोसे जोंहा बे दैज्लां बोथोराव गोबां आबादफोरबो मावनाय जायो जेरै जिं खा, पटल माने लाव बेफोरखौ मावनाय जायो आरो बेफोराव जों गोबां रासायनारि मुलि बा बेफोरबादि इउरिया बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ बुंनो थाङोबा जोङा गोदो गोदायथ' जों बेफोरबादि हासार मुलिफोरखौ बाहायनाय जायामोन। मानो होनबा जोङो गोदो गोदाय माने ओ जिब जुनारनि खि बा गोबोरखि बोरमा खि ब्रा खानस्रि हासारजों बेफोरदों मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना। आथिखालाव माने जों गोबां मुलि बाहायनानै ओ मुलि बाहायनायनि गेजेरजोंसो जोङो मैगं थाइगंखौ आबाद मावनाय जायो। बेनि जोहै जोंहा माने जोंनि देहा सो सोलेराव गोबां बेमार आजारफोरबो माने गोबां खहा जालांनो हमदों आरो बुंनो थाङोब्ला। जोंहा गोदो गोदायनि दिनावथ' जोङो बेफोरबादि गोबां माने मेगंफोराबो माने गोबां ओ हरसे बा हरनै गाहाम थायोमोन। जों गोबाव समसिम थायोमोन नाथाय आथि खालनि मैंगं थाइगंफोरा बा मुलिफोर होनायनि जाउनावबा जों बाजारफोराव बायनाय मैगं थाइगंफोराबो खम समनि गेजेरावनोबा बियो सेवलाङो बा गाज्रि जालाङो बा एम्फौ लहायलाङो बेफोरबा दि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ
ओ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननिथिंहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा?
औ नोंथां ओ आङो दैज्लां बोथोरनि अनगा मेस सें बोथोरनिखौ फोरमायनसै नामा नोंथां? जागोनना नोंथां?
औ
औ जोंनि जायगाजों ओ दैज दैज्लां बोथोरनि अनगा दैज्लां बोथोराव नोंथाङा ओ आबादफोरनि माख खासे आबादफोरनि बागै फोरमायलांबाय। औ आं दा ओ नोंथांनि सिगाङाव मासे मसें बोथोराव बा गोरान आबाद मावनाय बे आबादखौ मा मा आबाद खौ मावो बिनि सिगाव फोरमायलांसै नोंथां गोरान आबाद हिसाबै ओ फाथो आबाद ओ बेसर ओ जुखाम आरो सिबिं आ बेफोरनो गम बायदियानो गाहाय नोङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जोङो जोंनि बांसिन ओ बर' हारि हिसाबै ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै ओ जोङो ओ ओ बांसिन फाथो आबादखौनो जोङो गोरान हिसाबै नुनो मोनो। फाथो ओ सिबिं ओ बेसर ओ जोङो फाथो ओ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बिनि सायाव नोंथांनो एसे आं फोरमायना होनोसै नोंथां। ओ फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ माखासे गुवार हानि गोनांथि जायो। ओ हाखौ जोङो ओ नांगोल नांगोलजों जोङो एवनानै लानो हायो। ओ आथिखाल मुगायाव नाथाय ओ ओ सोलोंथाइनि फारि दावगानाय लोगो लोगो ओ जोङो ओ नांगोलजों एवनायखौ बारा नुबांला। ओ जोङो ट्रेक्टर ओ बायदि ओ हेन्द ट्रेक्टर बायदिफोरजों जोङो एवनायखौ नुनो मोनो। ओ जोङो हाखौ ओ नांगौसेबां ओ बिबांनि बा गोमोन हा जासान्दि जोङो। ओ एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो। ओ फाथो बेगर फाथो बेगरखौ जोङो हाथाइ बाजार फोलाव फोराव बायनानै जोङो ओ बा जोङो थांखांनाय बोसोराव जोलै दोननानै जोंङो फोनो हायो जोलैखौ जोङो बिगासेयाव ओ सेरसे बा देर केजि बेफोरबायदि जों फोनो हायो फोखांनायनि उनाव जेब्ला फाथोआ रज'यो ओ अब्ला जोङो ओ फाथोनि ओ बिबांखौ नायनानै ओ जेनबा फाथोआ ओ रोजा रावजदोंब्ला जोङो ओ बेखौ फुख्लनांगोन आरो फाथोआ फाथोआव माखासे नाङि हाग्राफोर रजदोंब्ला जों बेखौ फुनानै गारनांगोन ओ बेबायदिनो जोङो फाथोखौ ओ मोजाङै आबाद खालामनांगोन ओ आरो जोथोन लानांगोन ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला फाथोआ जौयै जौयै जौनानै जेब्ला गिदिर जायो अब्ला ओ जों फाथोखौ खासिफोरजों जों दाननाय जायो। ओ दानखांनायनि उनाव जोङो ओ फाथोखौ बजा खायो बजा खानानै जोङो जेब्ला दानखाङो अब्ला ओ नै बा थाम दिनसो जोङो जाबफहाबनानै दोनो जाबहाब नानै दोननायनि उनाव जेब्ला बिलाइआ सिरियो अब्ला जोङो ओ मोसौ गारि बा जोङो ट्रेक्टरफोरजों जोङो रोगानानै ओ बबेबा बिलो ओ नङाब्ला ओ फुख्रिफोर जावनानै ओ नङाब्ला दैमाफोराव ओ जोङो गोथौ ओ हाथा ओ हा फुख्रिबो थानाय जायगायाव आ बिलो बेयाव जोङो लांनानै ओ जोङो सोमहैनाय जायो। ओ सोमनानै जोङो बेखौ बजाय होसिननानै ओ जिनिफ्राय जिबा दिननि गेजेराव ओ बेखौ सोमहाबनानै दोननाय जायो सोमहाबनानै जेब्ला फाथोआ मोनो अब्ला बेखौ जोङो ओ सुनाय जायो। आ सुखांनानै जोङो ओ लामनाय जायो। ओ लामनानै सान्दुंङाव लामनाय जायो। सान्दुङाव लामनानै जेब्ला फाथोआ रानो ओ अब्ला बि खौ जोङो ओ फारलाजों जोङो सुनाय जायो। ओ फारलाजों सुनानै जोङो ओ बेखौ ओ हाथाय बाजारफोराव फानहैयो नोंथां ओ फाननानै जोङो ओ रां मोनो ओ बे रांखौनो जोंनि बिमा ओ बा जोंनि बिफाफ्रा ओ जोंनि बिफाफ्रा ओ जोंनि न'खर सालायनायाव ओ बाहायो आरो जोंखौ फोरोंनायाव ओ बे रांखौनो ओ बाहायो। ओ आथिखालाव ओ बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनानै ओ गोबां रां आरजिनाय नुनो मोनो ओ बेबायदिनो ओ आबाद मावनानै ओ जोङो नखरफोरखौ ओ जोंनि ओ गथ' गथायफोरखौ ओ सोलोंथाइ लानायावबो ओ जोङो ओ बाहायनो हायो नोंथां ओ नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो जादों नामा
औ नोंथां बुंनाय बादिनो माने औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
माने जोंहा नोंथां बुंनाय बादिनो बे मेसें बोथोरावबो माने मा ओ दैज्लां बोथोरावबो मा जा खिजाया आबादखौ माने जोंहा ओ जेब्ला जोङो माइखौ नाखांनानै हाखांनायनि उनावबो जों बेयाव माने गोबां बेसर आरि मावनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
औ बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बादिनोहाय जोंहा गोबां रोखोमनि उफेरा मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायो बेजों लोगोसे जेरै जुखाम बा बेफोरखौ उम जोङो मावनाय जायो जेरै- फाथो जों बेफोरखौ हानाय जायो आरो औ
बिदिब्ला जोंनि रायलायनायनि सम खोन्दोआबो जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां बिदिब्ला नोंजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेखिनियावनो दोननाय जाबाय नोंथांजों सावरायनायखौ।
औ दे नोंथां गोजोनथों
उम